हेलौ औ
अ खोनादोंना
औ खोनादों
औ
दे दे होमबा नोंथां दिनै जोङो औ बैसागोनि सोमोन्दै एसे सावरायलायनोसै दा जा बैसागो जोंनि बर'फोरबो नङा होमबा? बे फोरबोखौ नोंथांमोननिसिम नोंथांमोननि थिं माबोरै खुंनाय जायो एसे खोन्थादों फोरमायनो होदों
ओरैनो बुंनो थाङोब्लाथ' बैसागुआ मोनसे बर' हारिनि देरसिन दोरोङारि फोरबो हिसाबै गाजा गोमजायै फालिनायखौ दिनैसिम फालिबोगासिनो गोदो गोदायनिफ्राय ओ गामिफ्राव ओरैनो गासैबो ज' ज' ओंखारलायनानै सेंग्रा सिख्ला ज' ज' गथ' गथाय बोराय बुरै ज' ज' ओंखारलायनानै ओंखारलायो। ओ खाम जथा सिफुं सेरजा गासैखौबो लानानै बर'नि मोनसे दोरोङारि फोरबोखौ फालिनायाव माने गोजौ गोजौ थाखोसिम लांनायाव दा माने ओ हारिमु फोरबो हिसाबै ओ माने दा फालिनानै दंगासिनो आरो ओ दा नोंथांमोननिथिं दा बोरै ओ फालिनाया माबायदि सोलियो ओरैनो नोंथांमोननि गामियाव?
दा नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों नोंथांनि साइथिं जेरैबायदि खुङो थिग बेबायदिनो जोंनिथिंबो जा सैत्र' दाननि जोबथा सानखालिनिफ्राय बैसागुखौ खुंनाय जायो आरो। बे सानखालि जोंनियाव मोसौ बैसागु हिसाबै खुंनाय जायो। बेखालि फुङावनो मोसौखौ दैमायाव लांनानै थुखैयो साफा खालामनानै दुगैस्रां लोबस्रां। मोसौखौ ओ खुलुमनाय जायो आरो बावनाय जायो आरो। ओमफ्राय बे बेबायदि दिनो जा आ हांगार बायदिसिना मोसौनि बिगुराव फाख्रा फाख्रि फोननाय जायो आरो बेनिफ्राय लोगोसे ओ फान्थाव दैलाव बायदिसिना हानानै दैमा मोसौ गुबै गुबै मेथाइ रोजाबनानै होलांनाय जायो आरो। आरो बिनिफ्राय लोगोसे बैसागोनि से सानखालिनिफ्राय मानसि बैसागु जागायो। आरो बेनि अनगायैबो जों मोसौ बैसागु बे खालि जोंनियाव बर'नियाव गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोनाय बायदियै फुंखा। फुंखा जानाय जायो आरो बेसाद फुंखा जानायखौ मानसि बैसागुखालि जायो। बे मोसौ बैसागुखालि जा ओंख्रि नांगौ जायो दा मैगं नांगौ जायो। बेखौ जों गथायनाय जायो आरो जेनेबा। सेजौसे रोखोमनि मैगं थाइगं हाग्रानि
औ औ औ। ओरैनो मोनबेसेसो मैगं थाइगं जानाय जायो आरोना मैगं थाइगं।
ओरैनोथ' बुंनाय बायदि गोदो गोदायनि फ्राय जाबोनाय हिसाबैथ' सेजौसे रोखोमनि मैगं थाइगं जायो। दा नोंथाङा बे मैगंखौ मानो था खाय जायो बिनि बागै मिथियो नामा?
ओ ओरैनो बुंनो थाङोब्लाथ' ओ सरासनस्रायै एथे एसेबाबो ओ गोदो गोदायनिफ्राय आबै बै आबौनिफ्राय आजै आजौनिफ्राय मोनथिनाय बायदिब्ला जानाखि जोंनि बोसोरसेयाव बेराम आजारनिफ्राय जानाखि जोंहा बारग'नांगौ। बैफोर बारग'नांगौ बारग'नांगौनि थाखाय ओ बैफोरखौ मैगंखौ जानाय जायो होननानै गोदो गोदाय ओ आजै आजौमोननिफ्राय जों खुगानिफाय मोनथिनो मोननायनि गेजेरजों दासिम बेखौनो फोथायनानै ओ बोसोराव खनसे जानाय जायो होननानै मोनथियो आरो जों जेनेबा।
औ।
दा ओरैनो बैसागु फोरबो हिसाबै नोंथांमोननि गामियाव ओम बैसागु फोरबो फालिथाइजों लोगोसे माबाफोर मोनसे रंजा -थाय फोरबो लानाय जायो नामा?
औ दानियाथ' बुंनो थाङोबा बैसागोआ एसे गोजाम गोदान जाबोनायजों लोगोसे गोदान मदार्न बायदियैथ' गोबां सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों। दानिया जा बैसागु फांसन खौ एसे इस लेबेलसिम लांबाय आरो गोदोनि दिनाव जा ज' ज' ओंखारलायनानै मोसायोमोन रंजायोमोन। बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गथ' ग'थाय गाससिबो ओंखारनानै न' न' ओ माइरं बिनाय बायदिसिना मागिनाय बेफोरबायदि मागिनाय जायोमोन नाथाय दानि आइखौ एसे एदभान्स माने मर्दार्न टेकनिकआव लांनाय जाबाय आरो दानिया स्टेज बानायनानै जा मोसानाय बादायनाय बायदिसिना होनाय जायो मेथाइ रोजाबनाय बादायनाय बायदिसिना होनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे जा ओ माखासे आर्टिस्टफोर सिंगार बा दान्सार बायदिसिनाबो लिंहरनानै गा जा गोमजायैनो गासैबो रंजानाय जायो आरो। लोगोसे बायदिसिना गेम खेला होनाय बायदिसिना होनाय जायो दानि जुगाव बेनो आरो बैसागआव आरो नोंथांमोननिथिमबो माबोरै सिस्टे खुंनाय जायो। औ।
दा जोंनिथिंबो नोंथां बुंनाय बायदिनो नोंथांमोननि जायगानि बायदिनो जोंनि दा जायगायावबो बेफोरबायदि माखासे ओ गोदान मुगा गोदान मुगाजों उनसंनायजों लोगोसे ओ जोंनि दा जायगायावबो नोंथां बुंनाय बायदि दा ओ फालिनायखौ नुनो मोनोसै आरो जेनेबा ओ उम गाजा गोमजायै ए नोंथाङा जाबायदि बुंदों बैफोरबायदिनो माने दा ओ फलि थायखौ दा नुनो मोनोसै आरो जोंनिथिं
औ औ औ नोंथाङा। बैसागोआव रंजानो माबोरै नाङो
ओ बैसागुआव ओरैबायदि रंजानाय नाङै मोनसे दोरोङारि फोरबोथ' ओ बेनिखायनो गावखौनो मोनसे खुसिजों उसिफावनाय बायदि मोनो आरो। ओ हयथ' दुखु सुखुखौ गारनानै बाबो मोनसे दुखु थायोबाबो मोनसे मिनिनायनि